आं दाना नोंथांनो आं मोनसे खोथा सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां, सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
अ जोङो आङो दायो नोंथांजोंहाय जे जोंनि ना हमनाय ओ बेफोरनि सोमोन्दै मा खासे खोथा सावरायनो सानदोंमोनसो नोंथां। औ, दा नोंथाङा नोंथांननि थिङै माबायदि माबायदि ओ रोखोमैहाय नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथांनि ओनसोलाव आरो बे हाय मा मा मा मा नाखौहाय मोननो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां, हागोन हागोन, ओ जोङो ना ना हमनाय होनोब्ला ना हमनाय होनोब्ला माने बेबो मोनसे ओ मैहुर खालामनाय होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो नोंथां। ना। ओ गोदोनि समनिफ्रायनो माने जोंनि ओ बर' न'खरफोराव गोबां रोखोमनि ओ न'खरनि खाथियाव थानाय एबा गामि ओनसोलनि बबेबा दैसाफोराव नङाब्ला बिलोफोराव दैमा फोराव ओ माखासे सुबुंफोरखौ बा गोबां सुबुंफोरखौनो ओ ना हमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जायनि थाखाय जों जोंनि आसाम स्टेटआवनो माने ओ बर'फोरा ओ साम' खांख्राइ जाग्रा ट्राइबेल हारि होननानै जों मु गैजानायखौबो जों मोनसे समाव मिथिनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेनिखायनो माने जों बर'फोरा गोबां माने बेबायदि नाफोरखौ ओ मैहुर खालामनाय जायो जेरै बबेबा दै एबा बिलोफोराव ओ जेरै ओ नाफोरखौ हमनो थाखाय माखासे गोनां मुवा एबा बेसादफोरखौ जों रेडि खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो। नोंथां जेरै दैमाफोराव ना लायनोब्ला जोंहा फासिजाल फासिजालफोरखौ थिग खालामना लाग्रोनांगोन। लोगोसे ओ जायखौ बुङो लाफिना बै ओ होथेनानै नाजावग्रा आरोना नोंथां माने बैफोर खौ जों ओ थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो दानियाथ' जों गोबां नुनो मोनबावो मे बै उन्दुग्रा जायखौ बुङो मुसारि ना
औ।
मुसारिफोरजोंबो माखासे नाफोरखौहाय हमनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो नै ओ दाथ' दैज्लांनि सम नोंथां जोबोद अखा ओ हाबाथाय माने नाया जबोद फैयो आरो नोंथांमोनाने जोंनाथ' बुंनो थाङोब्ला भुटान सेर नालाय नोंथां बै भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै जाय बे दैफोराव जोङो फासिजार एबा लाफिफोर सायोब्ला बे गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरै ना सलथखा, ना खान्दा ना बालाबोोथिया ना थारालान्दि नै बैफोर नाफोरखौहाय माने मोननाय जायो आरो नोंथां बैफोर बैफोर ना फोरखौ ओ न'आव लाबोनानै गोबां एबा बुरजा मोनोब्ला माखासे न'आव जानानै माखासे ओ हाथाय बाजार नङाब्ला गलाफोरावबो जों फाननानै जेनाखि न'आव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर नै बैफोरखौबो जों ओ बायनानै लाबोनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो आरो बेजों लोगोसे जों ना होनोब्ला जोंहा ना गुरनाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर ' आइजोफोरा ना गुरनानै जि ना मोनो बेफोरखौ लानानै फैनाय जायोमोन आरो नोंथां माने गुरनाय होननो ब्ला जोङो बै बांसिनानो ना फिसा फिसा ना जायखौ ना फिथिख्रि होनो ना मावा ना बालाबोद खुथिया नैबैफोरखौ बांसिन आरो नास्राय ना नैबेफोरखौ बांसिन मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय बेजों लोगोसे बै ना ओ फिसा फिसा नाफोरखौहाय जेरै ओ मैथा गोखै ना मैथा गोखैफोरजोंहाय जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथा। जेरै मैथा गोखै जायोब्ला जोंनि बे गरम बोथोराव माने देहाफ्राबो एसे राफोद मोनो होननानै नैबे बाथ्रा दङना नोंथां बेबायदिनो
नंगौ।
गुरनानै मोनबोनाय नाफोरखौ जायो आरो नों नोंथां आरो लोगोसे बे खांख्राइ ना खांख्राइफोरखौबो जों लाबोनानै जायो खांख्राइफोरखौ जोङो बै ओ खांख्राइखौ मोनबोला माने ओ जि। खि माइ सुद्रि ना नोंथां बै माइ सु नद्रि फोरजों माने बाथोन देनानै जानायखौबो जों ओ मोननो हायो आरो नोंथां बेफोरबाय बिदिनो नोंथां माखासे ओ मैगं-थाइगंफोरजों जों ना फोरखौ ओ ओ हमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजों नाफोरखौ माबोरै हमो एबा माबोरै जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंनिथिंथ' नाखौहाय माने जों ओ बांसिन बिदिनो हमनानै लायनायखौनो नुनो मोनो आ‌ नो माने गावनि जानायनि थाखाय माने गावसोरनो हमनानै लायो माने माने जोंनिथिं गोबां बिदिनो जाम्फै आरो दैमाफोरखौ नुनो मोनो नोंथां माने गुबुन गुबुन जायगा फ्राव माने दैफोर नि माने बिदि जाम्फै आरो बिलो बा दैमा बेफोरखौहाय मोननो थाङा नाथाय। जोंनिथिं गोबां रोखोमनि दैमाफोर आरो बिदिनो दै ओ बोहैनाय बिदि जाम्फै फोर दङ आरोना बेफोरावनो जोङो नाखौहाय हमो। बिदि दै दै माबा दा थ' दैलां नालाय दै फैनाय समावहाय जोङो ओ ना खौहाय माने मुस्रिफोरजों नङाबा लाफिफोरजोंहाय जोङो ओ साथेनानैहाय नाखौहाय हमो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बाहायनो बेनि बेवहाय ओ बेफोर सानायावहाय गोबां रोखोमनि नाखौ मोननो हायोना बेयाव हाय मोनसेल' रोखोमनि ना फैया मोना आरोना नोंथां। गुबुन गुबुन रोखोमनि नाखौ मोननो हायो जोङो। जेरैहाय ओ ना एलें
गा
ओमफ्राय फिथिख्रि, बामि ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बालाख'वा ओमफ्राय ओ सें ना बेफोर गोबां माने बायदि बायदि रोखोमनि ना खौ मोननो हायो आरो।
आरो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो अखा हानाय समफोरावहाय जोङो
माने बिदिनो गिदिर गिदिर नाखौबो अबेबा समावहाय माने मोन मोनो आरोना ओमफ्राय बिनि अनगायैथ' जोङो नि जोंनि दैमाफोरावहाय जोङो बेफोरबायदिबो ओ साना दोनो माने बे जोङो ख'खाफोर बानायनानै जोङो ओ बे जोंनि माइ गायनाय ओ दुब्लिफोराव बा फोथारावहाय जोङो ओ बै जे दैया अबेजोंहाय गोलैहैदों बे जोबथनाय गोलैनाय दैयावहाय जोङो बे ख'खाफोरखौहाय, अ सेनफोरखौहाय माने ओ ओ जोङो साना दोननायखौ नुयो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो मानिे बै जे मोनसे फल' दङ ना बेफोरजों नाफोरखौ हमनायबो नुनो मोनो आरोना। आरो बिदिनो दै राननाय समावहाय जोङ
ओ नाया दावखोनाय समावहाय जोङो दावखोनायनि सानानै दोनो आरोना आमफ्राय बेयावहाय नाया बेफोरावहाय ना मावा फिसा फिसाफोरा माने हाबफैयो आरो। बे मावा फिसा ओमफ्राय बिदिनो थेंगोना। ओमफ्राय नास्राय बेफोरखौ जों मोननो हायो आरोना। बेनि अनगायै। बिदिनो फोथारावहाय सानदुं गोसाफोरावहाय जोङो। ओ गुरहैयोबा माने। बेवहाय नाथुरफोर फिसा फिसा नाफोर मोननो हायो आरोना जों बिदिनो जानायनि अनगा जों दि नोंथाङा जेरैहाय बुंदों दहाय जानानैहाय माखौ। माखासेखौ जानानै माखासेखौ फाननानै रां आरजिनो हायो। बिदिनो औ जोङो औ बिदिनो जानायजों लोगोसे जुदि ओ जोंना
बोथिसेनि बांसिनफोर जायोबा आरो ना नाफोरा जों बेखौ बाजारफोराव फान
आरो नाथाय मोनसे ओ माने बायनानै। जानायाव गिनांगौ गोनांबो जानानै फैयो माने ओ दायो हायो ना।
नाफोरखौहाय सोरबा सोरबा माने
मेडिसिन होनानैबो हमनायखौ। नालाय जोङो माने बेफोरनि थाखायहाय माने गि नांगौ जानानै फैयो आरोना जेराव जोंनि देहानि थाखाय खहा लाबोयो आरो नोंथां। माने ओरैनो जोङो हमनानै बे जेखाइफोरजों हमनाय बेफोरजों हमनाया जेबो जाया आरोना जुदि बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयोबा माने जोंना गिनांगौ जानानै
मेडिसिन होनानैहाय बिसोरो हमनानै लाबोयो नालाय नोंथां
अबेबा अबेबा समाव माने नाखौहाय मोना जायो नालाय नोंथां बे बायदियाव बिसोरो बिदि बाहायनानै माने लाबोयो आरोना आरो थेनानैबो जोंनिथिंङै दैखौ थेनानै हमनायखौबो नुयो आरोना नों थां ओ औ जोङो बेखौहाय मा होनो जेखाइ बा मुस्रिखौ ओं सानानै दोननानै ना ओ दैखौ थेनानै ना मा बेहाय ओ सारनानैहाय दैखौहाय फो रानजासे जे सारनानै जोङो बेवहाय ओ माने नाखौहाय हमो आरो ना। दा जोंनिथिंथ' गुबुन गुबुन नाखौ मोनो नोंथां आरो बि जों लोगोसे जोङो ओ माखासे माने ओ खुसिया फोर जावनायखौबो नुयो आरोना। ओमफ्रायहायो नाजों लोगोसे साम'खौबो जोङो मोनो। आरो साम'जों लोगोसे खांख्राइ बेफोरखौ जोङो माने ओ जि जोंनि ओ मैगं थाइगं बारिनि मैगं थाइगं बेफोरजोंहाय ओ जायो आरोना। बेफोर नाफोरखौहाय लायनानै मैस्थाफोरजों जाफैनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेरै नोंथांमोननि जों जायो। दायो नोंथां जोंनाथ' समा जानानै फैबाय नोंथां नों। नोंथांनि ओ गेजेरजों गोबां नोंथां। मोननि जायगानि ना हमनायनि सोमोन्दै गोबां मोनथिनो मोनबाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै। ओ गोजोननाय मोन्दों नोंथां। जोङो दायो बाहाय लाखिथ'नोसै नोंथां।
जागोन नोंथाङा जागोन।
गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।